ओन
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'?
ओ नै दायो आं ओरैनो दं नोंथां।
अह अह। नोंथाङा फ्रि बाला आङो नोंथांजोंहाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङैनो खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ माने नोंथां फिथाइ सामथाइआथ' जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनांथार नङा होमबा? फिथाइ सामथाइखौथ' जोङो औ। फिथाइ सामथाइखौ जोङो मानि न'फोराव गायना लायोबाथाय सानफ्रोमबो जानो होनबानो मोन होन मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ आरो जोङो फिथाइफोरखौ जायोब्लाथाय जोंनि देहायाव नांगौ जानाय माखासे भिटामिनफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननो हायो जेरैहाय जोङो ओब ओह बिदिनो नारें लेबुनिफ्राय बा नारें खाजिनिफ्राय जोङो भिटामिन सिफोरखौ मोननो हायो। बिदिनो आरो जोङो ओ बेबादिनो आरो ओ सोमफ्राम फिथाइनिफ्रायबो जोङो भिटामिन भिटामिन सि खौ मोननो हायो लोगोसे बायदि लोखोमनि भिटामिनफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनि फ्राय मोननो हायो आरोना नोंथां आरो औ आरो नोंथां आरो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय माने गोबां माने फिथाइ सामथाइनि माने माखासे फिथाइ सामथाइनिफ्रायसो जेरैहाय दालिम नारें खाजि ओ बिदिनो ओ सोमफ्राम फिथाइ आरो बेबायदिनो वाटारमेलनफोरनिफ्राय जोङो गोबां माने ओ माबाफोरखौ मोननो हाबाय बिदिनो फोरनिफ्राय जोङो माखासे ओ प्रडाक्टसफोरखौ मोननो हा जेरैहाय ओ मोखाङाव लाग्रा क्रिम, फेसवास, साबोन फोरखौ जोङो बेफोरनिफ्राय मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेजोंनो जाहैबाय जोङो आमला बा ओ ओ ओ आमलाय बेफोरनिफ्राय जोङो थावफोरखौ मोनो जाहैबाय, जेराव जों जोङो आमला थाव होननानै बुङो जोङो बेफोरखौ बिनिफ्राय थावफोरखौबो मोननो हायो आरो लो गोसे आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों आङो मिथिनाय बाय फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथाइनि मुंफोरखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों आर ना नोंथां बिदिनो बि बिदिनो जाहैबाय फिथाइ सामथाइफोरा न'आव मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरैहाय ओ थाइजौ खान्थाल आनारस लिसि लिसि बुद सोमफ्राम दालिम ओ जलफाइ आरो बिदिनो आमलाइ, प्लाम ओ आरो लोगोसे बिदिनो जाहैबाय ओ सोमफ्राम बेफोर खौ जों न'फोराव मोननो हायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेफोरखौ न'आवनो गायबानो मोनजायो आरो दाथ' नै दैज्लां दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव थाय जायो ज' आनारस, खान्थाल, थाइजौ औ बेफोरखौ जोङो मोन-मोनो नङा होमबा? नाथाइ दायो थाइजौआ माने एसे जोबलांनो हमबाय। नाथाय जोङो आनारस बा खान्थालफोरखौ जोङो जायो मोननोसै आरो लोगोसे जोङो फ्लामफोरखौबो मोननो हायो दायो। आरो जोङो जोङो बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जुदि जों ओरैनो लस खालामालासिनो बा जों न'आव थानाय बुस्थुफोरखौ जानो बायो नङा होमा नोंथा? न'आव थायोबाथाय जोङो आमुनिफोरखौ नाङो जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाया। जानानैहाय ओ जायाला माने जों गारालासिनोबा नस्थ' खालामालासिनो जों बेफोरखौ जुइस बानायनानै लोङोबाथाय जोबोद मोजां। आरोना नोंथां। मानो होनबा जोङो बा जाराव फाननाय बा दखानफोराव फाननाय जोङो जुसफोरखौ बायनानै लोङोब्ला बियो माने गोबां केमिकेलफोरा हाबनानै नानै थायो आरोना। बेनिखायनो जोङो माने बेफोरखौ रो-लोङा लासिनो माने ओ जोङो न'आव बानायनानै बानायनानै जुइसफोरखौ लोंनायानो साबसिन। मानो होनोब्ला दायो जुइस बानायग्रा गोबां बां मिसिनखौ जों बायनानै लानो हायो नङा होनबा? होनबा नोंथां गावनो गाव बानायनो थाखाय। औ बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माने बाजारनिफोरखौ माने जोङो ओ लोङा लासिनोबा बायालासिनो बिदिनो जों न'फोराव बानायनो मोजां होननानै आं सानो। लोगोसे जोङो बे बाजारनि जुइसफोरखौ लोङोबाथाय जोंनि देहानि नि थाखायथ' मोजां नङाना मानो होनब्ला जोंनि
औ।
गोबां माने खहा खालामगोन आरोना बियो माने चान्स थायो खहा खालामनायनि बेनिखायनो जों जोङो माने न'फोरावनो बायनानै लोंनो नां गौ आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो बे दा हालेंसायारिफोरनिफ्राय बा जोंनि देहायाव माने गोबां माने जुदि जोंनि देहाया बा थैबा जोंनि देहायाव ओ गोनांथि जायोब्लाथाय जोङो बे दालिम फिथाइखौ जायो नाथाय जोंनि देहायाव माने थैफोरखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा दानि थाखाय जोंनि देहायाव मानि थैया जोबोद गोनांथार थै गैयाव्ला आरो बुङो नङा होनोमबा दालिम जानानै हो होनबनायानो थोै जागोन ओमफ्रायनो जोङो दालिमफोरखौ जुदि जोङो बायनानै लायोब्लाथाय जोङो आरो लोगोसे जाबांखिनाय बेबो जों मोननो हायो जोङो बेफोरखौ जायोबाथाय देहायाव नांगौ जानाय थैफोरखौ जोङो ए एसेब्लाबो मोननो हायो आरोना नोंथां। बिनिखायनो माने जोङो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोर खौ जानो नांगौ। आरो लोगोसे जोङो बेफोरखौ जोङो न'फोरावबो हायोब्लाथाय गायनानै लानाय नांगौ आ आरोना जोङो बेसेबांथो बाजारनिखौ बायनानै जानो होमबा नङा होनमबा नोंथां? आफेल, आंगुर खौलाय जोंलाय बोरै बेसांथो बायनानै जानो दाम आरो बे जोंनो भिटामिन होयो। नाथाय जोङो बेयाव एसेबाबो केमिकेल्स थायो नङा होमबा? पाब्लिकनिफ्राय साप्लाय खालामनाय बेनिखायनो जोङो माने फिथाइ सामथाइफोरखौ न'निखौनो माने जानो नांगौ आरो ना नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना मा नोंथाङा मा मा जामानायनि मुंखौ मिथियो आरो नोंथाङा मा फिथाइ सामथाइखौ जानानै मोजां
औ
एसे फोरमायना होनोन हागोन नामा नोंथां?
मोजां खोनादोंना नोंथां आंनिखौ?
औ खो खोनादों नोंथां।
ओ आं मोजां मोनो होनबाथ' गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइ दङ आं जानानै मोजां मोनो। ओ बांसिन आं मोजां मोनो होनब्ला थालिरखौ मोजां मोनो आङो
औ औ औ
थालेट बेबायदिनो ओमफाय ओ थाइजौ एबा बेबायदिनो आफेल ओमफ्राय वाटार मिलन जेनेबा बोथोर लायै बोथोर लायो आरो जेनेबा गरम बोथोराव जों बांसिन ओ बेबायदिनो जों मोनजायो वाटारमेलन गोबां बेबायदिनो थाइजौ
औ औ
बिदिनो बां ओ मा होनो खान्थाल बायदिसिना रोखोमनि जेनेबा ओ बोथोर लायै बोथोर लायैथ' गोबां फिथाइ सामथाय मोनो जों।
औ
जेरै जोङो जों न'फ्राव जोङो मोननो हायो जों सफारि फिथाइ बेबायदि नोंथां होननाय बदिनो गोबां ओ जाम्बु बेबायदिनो गोबां माने रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ आरो ना जों जानानै जों एनारजि मोनो जों बोलो मोनो जोङो भिटामिन मोनो जोंनि देहाफ्रा ओ मोजाङै ओ माबा गोगोम जायो जोंनि देहाफ्रा जों फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि जि थु मोदोमाव एबा जोंनि देहाया खमजरि एबा थैफोर एबा जोंनि ओ खमि जायोब्ला जों बेबायदिनो फि थाइ सामथाय एबा बिदिनो दालिम फिथाइ दालाम दालिम फिथाइ जायो होनोब्ला जोंनि मोदोमाव जोङो थै जानाय जायो होननायखौ जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बेखौ जायोब्ला माने थै जायो होननानै जों खोनानो मोनो आरोना। नंगौबो आरो सैथोबो। आरो जों फिथाइ सामथाइ जायोब्लासो जोंहा भिटामिन जोहा सास्थ सास्थ' बोलोफोरखौ जों मोननो हायो माने जों गावनि न'आव गायनानै लायोब्ला जोंहा मोजां आरोना। जोङो बायनांनाय नङा जोङो गावनि न'आव थायोब्ला जों गोबां माने फिथाइ सामथाइखौ जों ओरैनो मोनजायो जों ओरैनो जेनेब्ला जों बोथोर फैयोब्ला बोथोर ओ हिसाबै जोङो बोथोर फैयोब्ला जों लोगोसे जों बयबो जेनेबा न'खरनि मानसि यानो जोङो जानो हायो आरोना जोङो बेबदिनो बायनांनाय नङा एबा बेबदिनो ओ जोङो बांसिन ओ जेनेबा जायोब्ला बां मोजांसिन जायो। जोङो बेबायदिनो टाउन सहर फानोब्ला फाननायखौ जायोब्ला जोङो बांसिन मेडिसिन होनायखौ जों मोनो आरो ना बेबायदिनो साहालाननिफ्राय फैनाय गोबां फिथाइ सामथाइयाथ' बांसिन मेडिसिनसो होखायो नङा होनबा नोंथां? ओंखायनो जों माने बांसिन ओ न'आव गाइयोब्ला जोंहा जोंनि देहानि थाखायनो बांसिन मोजां एबा जोंनि ओ फिउसार एबा जोंनि फेमिलि थाखायबो जों मोजां आरोना जों बयबो बेबायदिनो राननानै जों जानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइजोंबो ओ बायदिसिना क्रिम एबा बायदिसिना बेबायदिनो ओ जुइस बानायनानै बेबायदिनो फानो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो मेंग' आपोलनि गोबां बायदिसिना रोखोमनि बेबायदि फा बनायनानै फानो आरोना। नोंथां आरो बांसिन गरम बोथोरफ्राव जों बेबायदिनो नारें खाजिबो जों जायो। आरो गोबां बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइजों माने फेस वासफोर बेबायदिनो पारफुमफोरबो गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि माने फ्लेभारफोर बनायो आरोना। गोबां बायदिसिना रोखोमनि बेबायदि फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंसो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो फ्लेभारफोरखौ जों बनायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? माने गासिबो जोंनि थाखाय फिथाइ सामथाइफोरा गोबां माने गोनांथि। जोंनि थांना थानायाव फिथाइ सामथाइयाबो जोंनि थाखाय जों गोबां हेफाजाब होयो जों फिथाइ सामथाइनिफ्रायसो गोबां जोङो बेबायदिनो जों जाग्रा मुवा एबा बुस्थुफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो। एबा लोंग्राफोरखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो गोबां माने जोंनि थाखाय फिथाइ सामथाइया नोंथां। ओ नोंथां आंनि बुंनाया बिसिनोसै आरो नोंथां नोंथांजों आं बेबायदि दसे सम सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ दे बिदिबालाय नोंथां।
औ औ दे।